अ नोंथाङा ओरैनो दं नामा?
औनो दं नोंथाङादिनो
ओ नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनो सानदोंमोन आं जुदि नोंथाङा टाइम होनो हायोबा।
हायो ओ
औ माने नोंथां एसे माने गारि मथरनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां? सावरायनो सानदों माने उ उम दे। नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन नामा
हागोन दे ओ गारि मथरखौ जों माने। जोङो माने दा। लांलाय लाबोलायनि थाखाय जोंनो गोबां नांगौ जायो ओरै जोङो अबेबा जोङो दाबसे जायगायाव हान्थियोब्ला जोङो। गारि मथरनि हेफाजाबै जोङो गोबां थाबैनो मोनहैयो। आरो गोदोनि दिनावथ' गराय बायदि गराय गारि बिदिनो साइकेलथ' गोरि गोदोबो दङमोन बिदिनो आरो थाबायनाबो हान्थियोमोन। बांसिन माने गोदोनिफ्रा माने हान्थिनायाव खस्थ' जायोमोन आरो बिदिनो साइकेलफोरजों हान्थियो बिदिनो थाबायनानै हान्थियो बिदिनो गोजान जायगाफ्राव दावबायनो माने खस्थ' जायो। खाथि खाला माने र' र' थांनो हानाय जायो आरो गोजानाव थांबाबो गोबां सम लान लानांगौ गोबां जायो आरो। खम लानाय जायो गोबां खम जायो बिदिनो ओमफ्राय दानि गोदान मुगायाव बिदिनो बायदिसिना गारि मथरफोर ओंखारबाय गोबां सुबुंआनो सहाय जादों बिदिनो हान्थिनाय मेलायाव बिदिनो बायदिसिना बेफारफोर खालामनायफ्रावबो गारि-मथरनि जोबोद गोनांथि जायो। अबेबा दाबसे जायगाफ्राव जुदि जोङो बेफार खालामनो थाङोबा जोङो
जोङो बिदि गारि-मथरनिबो गोनां जायो जोङो मोजां बिजनेस खालामोबा जों एसे जलाफोर बिजनेस खालामबा जोङो ओ बाइकफोरजों लांनो हायो। जोंहा हानायालाय जों माने एसे गोबां बिबांनि माल बुस्थुफोर जोङो बेफार खालामोबा जोंनो गारिनि गोनांथि जायो। ओ गोदोनि दिनाव बांसिननानो सायखेलफोरजों बिदिनो माल बुस्थुफोर बाजारफ्राव होयोमोन लाबोयोमोन बिदिनो गोबां खस्थ' जायोमोन आरो गोदो मा दानि गोदान मुगैया माने बांसिन गारि मथरजों हान्थि नुनो मोनसै आरो गारि मथरफ्राबो दा गोबां रोखोमनि ओंखारबाय बिदिनो पेट्रलनि डिजेल नि पेट्रलनिबो दङ डिजेलनिबो दङ आरो दानिया कारेन्टनिबो ओंखारबाय बिदिनो टमटम बायदि बेफोरजों माने थाव सोआलासिनो बायग गारिफोरखौ सालायनो हानाय मोबलिब गोहोजों बिदिनो गोबां ओंखारबाय बिदिनो हान्था-मेला आरो हाब्रबो माने बिदिनो थाव सोआलासिनो जोङो मोब्लिब गोहोजोंनो जों थांलाय फैलायाव जोंहा गोबां सुबिदा जादों। आरो दानि जुगावथ' थावननि दामफ्राबो जोबोद गोबां बारायनो हमदों। थाव डिजेल पेट्रल बायदिफ्रा औ बिदिनो लासै लासै माने गारि मथरफथ' बांलांगासिनो दङ। थां सानफ्रामबो दिनाव दिन माने गंफा गंनै सोरबा गामिफ्राव नाय गामिफ्राव माने गंफा गंफा बिदिनो दानि जुगाव माने न'खरफ्रोम बो बाइकआ थाउ दंखासै माने बेयाव माने थाव डिजेल पेट्रलफ्राव माने एसे जोबलांनो हमदों आरो जोबनाययाव माने जोंनियाव थाव डिजेल पेट्रलफोरनि दामा एसे बारायनो हमदों। बारायनायावनो ओमफ्राय दा गोबां बिबांनि पेट्रलफोर जोङो दिनावनो इउस जायो बाहायनाय जायो जों गोबां गारि मथर बुर जाबाय दाना हेब्रे मेब्रे बेयावनो माने थाव डिजेल पेट्रलफ्रा एसे खमायलांनो हमदों
जेब्ला सानसे समाव माने बेफोरो जोबलांबो हागौ जुदि न'खरफ्रोमबो गारि मथर आरो जाजोबयोबाथाय जोङो गा-गारि-गारि मथरखौ जोङो माने जबोर खामानियाव बाहायनाय बेनि थाखायनो जों माने बेफोरो डिजेल पेट्रल फलासिनो माने जोबलांनो हमनो नागिरदों आरो
बिदिनो माने गुबुन हादरनिफ्राय जमा थाव दिजेल बायदिखौ जोङो साप्लाइ लाबोनायनि मोनसे बायदि गुबुन हादरनिफ्राय जोंना माने भार' हादराव एसेबां माने थावखोमा जोंहा मोननाय जाया बिदिनो गुबुन हादरनिफ्राय माने लाबोनानैसो माने फुरा मेकआप खालामनो हायो जों मानि बेफोरनि अनगायैबो जोंहा मानि दाना मोब्लिब गोहोदों गोबां बिदिनो स्कुटिफोर ओंखारबाय बिदिनो थम थम बायदिफोरखौ माने जोङो बायनानै लानो हायो जों माने एसे डाउन पेमेन्ट बायदि फैसा होनानै जोङो लनफ्रावबो जोङो गारि मथरखौ। बायनानै बाब नला जोंनाव फैसा आरो थाखा रांनि आंखाल जायोबा बिदिनो जोंना गारि मथरनि गोनांथि जाथारोबा जुदि फैसाफोर गैयाब्लाबो जोङो बायनो हायो। नो जोंङो। फार्स्टआव डाउन पेमेन्ट एबा इएम आइफोर खालामनानै जोङो बायनो हायो। नो गोबां सुबुंफ्रा बि बिदिनो गारि मथरफोरखौ खेबसेनो बायनो हाया हयोयाव मानि बिदिनो फैसा ए चेक होनानै लनाव बायो।
गोबां माने नुनो मोनसै बिदिनो। बिजनेसफ्राव माने बेफोरो गोनां जाथारो आरो जोङो गारो गारि मथरखौ लानानै जों माने एसे साखोन सिखोन साफायै दोननांगौ ज माने हाखर हाला बायदिफ्राव सालायबा माने गारिफ्रा थाब गाज्रि जायो। बिदिनो लासैनो माने इन्जिनाबो बारा गोबाव थाबाय थाया बिदिनो दस फन्द्र' बोसोरफोर थाङो बिदिनो बाइकफ्राबो बिदिनो गाज्रि जालाङो बिदिनो बायदिसिना ब्लकफ्रा गाज्रि जायो बिदिनो मालाबा सागा टायेर फोरा जिफोरा पामसार जानानै बिदिनो खस्थ' मोननांगौ गोनां जायो। आं मा गोबां मेकानिकफ्राव बानाय होनायाव माने गोबां फाखा थांनो गोनां जायो बेफोरखौ माने लासै लासैनो माने बेफोरबो गारि्रि जालांजोबो गारि मथरा माने
सिगुं जि बरसै आरोदिना बेफोर मोनसे लहा बुस्थु सोना लासैनो जामो खरख'यै अरख'यै बिदिनो खालारफ्रा थांजोबो बिदिनो गुगायोै मायो माम जायो । बायदिफोरखौ जोङो होबथानो हायो होबथानो दे नोंथां नोंहा गारि मथरनि बागै
औ नोंथाङाथ' माखासे गोबां खोथा बुंनांखाबाय जेने गारि मथरखौ जों मानो थाखायग बायो जेना हमना ला मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांना माने खम समावनो सरासनस्रायै माने सरासनस्रायै बुंनो थांयोब्ला आरो गुबुनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव खम समावनो सौहैनो थाखाय जों गारि मथरखौ बाहायो नङ नङ होनबा नोंथां।
औ औ।
होनबा। म गामि म गारि मथरा जों गोबां सुबिदा होबाय गामि मथर म गोदोनि समावथ' जनैबा हमना ला आं बेयाव दङ गुबुन दाबसे नोगोराव थांनो थाखाय माने जोबोद माने सम लायोमोन गोदोनि समाव साइकेलजों हाथिब्ला एउन समाव जेब्ला गावनि बै समाव जेब्ला गारि मटर ओंखारयाखैमोन। जेनबा पास से नामब्रुग जाथाय जादोंबाबो जेनेबा हमना ला सोरबा गामियाव लोमजाब्रबबाय माबाय अब्ला नोगोरफ्राव लाबोनो जोबोद खस्थ' जायोमोन बै समाव थ होमब्ला गारि-गारि मथर ओंखारनानै दसे दसेनो माने जों नांगौ समावनो नां मानसिफोरखौ हस्पितालफ्राव लाबोनो हा गौ जाबाय दा गारि मथर दो आरो बेफार फालांगि खालामनायावबो हमनाला जों नुनो मोनो। गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन नोगोरनिफ्राय गुबुन जागा जुदि बेफार फालांगि खालामनो थांनोरोंब्ला जोंथ' साइकेलजों लांना र' मालफ्रानो गारि जालांदों ओमफ्राय मुवाफ्रानो ना साननि समाव दा बिदिनो बिनि थाखायनो गारि मथरखौ बाहायनानै माने खम समावनो सहैनानै जोबोद मोजां जायो आरो माने सुबिदा मोनबाय आरो गारि मथरनि थाखाय आरो गोदो दाथ' सोलायबावबायसो दा हमनाला पेट्रल डिजेल बेफोर खार गारि दाथ' मोब्लिबजों खारग्रा ओंखारबावबासो गोदोनाथ' खालि पेट्रल डिजेलजोंल' दं नालाय मानोना बियो जोबलांनो हमगासिनो दा दानि दानि जुग दानि मुगायावथ' मोब्लिबजोंबो खारग्रा ओंखारबायना। दा बेखौनो गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों आरो ना। मोनसे समावथ' पेट्रल डिजेलफ्राथ' मिथिंगायारि सम्पदस नालाय बेथ' जोबगोन सानसे समाव दा बिनि थाखायनो बिगियानगिरिफ्रा बेखौ साननानैनो ओ माने मोब्लोबजों ओंखार मोब्लोबजों ओंखारग्रा गारि मटर बानायबाय दानि आथिखालनि मुगायाव। दा बेफोरनो गोबां जोंनि सुबुं माहारिनि थाखायनो गोबां सुबिदा आर ना बेफोरो। जेब्लानिफ्राय गारि मथर ओंखारदों हानथा मिलायनाय बेरायनाय माने माने सहसावनो बानायना होबाय आरो जेनेबा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव सहैनो थाखाय जों सहसावनो सहैयो आरोना दा नोंथाङा मान
औ औ अम माने गारि-गारि मथरखौ माने जों आथिखालनि मुगायाव जोबोद गोनां जायो मानोना जोंङो गारि-गारि मथर नङाबा जों थांनो हालादा ना दानि मानसिफ्रा माने गोबां अलसिया जाबाय बिदिनोेसा फोरों हान्थिनो हाला दानि मान सि माने बारा इसेबां खस्थ' खालामनो हाया माने बिदिनो साइकेलफोरथ' सालायला दानि मुगायाव माने बिराद खम नुसै बिदिनो गथ'फोरखौ नुनो मोनसै आरो बिदिनो स्कुलाव थांनायफोराव' साइकेल फोरों थां नाय गथ'फ्राबो माने बांसिनानो दाना स्कुलाव थांनायावनो माने बाइक बायदिखौ लांङो। बाइक स्कुटि बायदिखौ माने कलेजफ्राव गारिफ्राव हान्थिनायाव माने साइकेल फोरों माने लासिं सिं मोन गावसोरो माने एसे जेयावनो माने स्कुटि बा बिदिनो बाइकफोरजों माने कलेजाव थांलाय फैलायाव माने बे बाहायो आरो गोदोफोरनि दिनावथ' माने बांसिन स्कुल कलेजफोर थांबा साइ साइकेलसो थांनाय नुनो मोनोमोन दाना माने साइकेलखौनो गोबां खम नुनो मोननाय जाबाय बांसिनानो माने बिदिनो सोरबा अट'फोरजों थांसिगोन बिदिनो भाराफोराव जेनेबा थांलाय फैलाय बिदिनो रिजार्भ बायदियाव थांनानै बिदिनो कलेजफ्राव थांना हान्थिनाय नुनो मोनसै बांसिनानो माने साय केलखौ सालायना गारबाय बिदिनो माने एक्सारसाइस गैलिया मानसिना देहाफ्रा बिदिनो एसे अलथिया जालांनो हमबाय आरो। दानि मानसिफ्रा माने बांसिनानो खस्थ' खालामनो बायो । बिनि थाखाय माने गारि मथरखौ बांसिन लुगैसै आरो गारि मथरखौ जोङो ओरैनो नांगौ होनबाबोथ' मोना होमबा ओरैनो जोंनो गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो गोबां थाखानि गोनांथि बिदि जायो बेफोरखौ जोङो बाहायनो होमबाबो जोङो बाहायनो हाया आरो नांगौ होमबाबो जोङो बिदिनो मोननो मोननो गैया माने मोननो थाङा जोंनो फैसा नांग्रोगौ जायो जोङो फैसा रां थाखा थायो । बासो जों गारि मटर बायदिफोरखौ जोङो बाहायनो हायो आरो बेफोरनि सुबिदाखौ जों लानो हायो दा होमबा नोंथां जोंना सावरायनाया बे समावनो जाथ'सिगोन नामा नोंथां? औ नोंथां नोंथांजों रायल्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय
उम गोजोन्थों ।